हेल' औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ
दायो मा खालामनानै दं नोंथां
औ ओरैनो दं नोंथां आंङो
अ
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो
आंबो ओरैनो दं नोंथां
औ औ
ओ होमबा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ ओंख्रि संनायनि फारसे सावरायसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
माने गिबियावनो माने नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
अ ओ जों जोंनाथ' गोबां रोखोमनि मै गं दङ नालाय नोंथां जोंना गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङ जानाय जायो बे गेजेराव जोंहा बर'नि गुबै मैगं होनानै जाया जा अनला मैवाइ दाउ नारजै अमा सबाय ओ दालि बेफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नोंथां
औ
ओम
ओमफ्राय नोंथांथ' दा बुंदोंखि अनला मानि अनलायाथ' अनलाखौथ' बयबो मिथिखायो बांसिनानो जेनेबा माने अनलाखौ संनायाव जेनेबा माबायदि आदबै जेनेबा अनलाखौ माबायदि खालामनानै सङो जेनेबा बेनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां माने जोंनोथ' अनलाया माइरंनिफ्राय जायो जों अनलाखौ माइरंनिफ्राय बानायो नालाय गिबियावनो जोंहा अनलाखौ अनला मैग्रं संनो ओंख्रि संनो थाखाय ओ माइरंखौ संनानै लाग्रोयो दसे समनि थाखाय बेवहाय मायरं खौ दसे समनि थाखाय सो-सोमना लानानै जों दिंखि बा उवालडफोराव जा ओ माइरंखौ सौनाय जायो आरो। गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो ओ गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो ओ मा अनलाखौ गुन्दैखौ जा दिंखि बा मेसिंआवबो सौ-सौनायखौ जों नुनो मोनो। माने समनि आंखालाव एसे थाब जानायनि थाखाय जों ग्राइडारावबो दाना अनलाखौ गुन्दै खालामो आरो। बेनि उनाव जा अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो होननानै बुंबा। ओ अन-अनलाखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो खारै आरो दैखौ होनानै। दोनो आरो अरावहाय संनो थाखाय सारायावहाय गोदौहोनो थाखाय दोनो दैया जोंहाथे दैफोरा दुङो बेनि उनाव जा जेब्ला जेब्ला अनलाया अनलाखौ संनो थाखाय दैया गुदुं जायो अब्ला जा जेरै - जेब्ला बेै दैनि गोदौनाय गोदौबाय दैया गोदौबाय थायो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जा दे-देेनानै लानाय बे माइरंखौहाय फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि होयो आरो जेराव जेराव बांसिन गोदौवो। बेवहाय जोंहा अनलाखौ अन गुन्दैखौ सारनानै एसे एसे फ्रि फ्रि होयो आरो। बिनि उनाव एसे ओ खोस्लिजोंहाय एरहोलांबाय थायो जाहाथे अनलाफोरा रा सिथाबनानै थायो आरोना एसे मिक्स ओ जायो मोजाङैहाय। बांसिनथ' जोंनाव अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदरजों जानाय जायो नालाय दाउ बे दरजों सङोब्ला दाउ दाउ बेदरखौहाय जों फारसेथिं गुबुन साराय मोनसेयाव ओ थाव फालौ संख्रि होनानै जा बेदरखौ जाबाय दि एवफ्रामो बेबायदि एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो।
एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जेब्ला ओ अनला बा अनलाया जेब्ला मोजां ओ गोदौनाया मिक्स जायो अब्ला जोंहा बेखौ होयो आरो।
बेदरखौहाय। ओ सोरबा खायसे खायसेया बेदर जेराव बेदर एवफ्रामो बेदरखौ जेरै - सारायाव एवनाय जायो बेयावनो डाइरेक्ट होखानानैहाय दैखौ होखानानै खारैखौ होखानानै उनावसो बे ओ अन गुन्दैखौ होयो आरो। माने ओनसोल लानानै ओनसोल‌ सों-संनायफोराबो आलादा आलादा जायो नालाय नोंथां । जों जोंनिथिं बेबायदि सङो आरो। नों नोंथां नोंथाङा मा मा मैगंफोरखौ मिनथियो जेनेबा? माबायदि माबायदि मैगंफोरखौ जानानै मोजां मोनो?
आंथ' जानाय आंथ' बांसिन टमेट'जों अमाजोंखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना। अमाजो टमेट' ओमफाय फोरला
औ।
फोरला बुङोबा मानि बहलबो बुङो आरो ना जोंथिं बांसिन बहल होनोनो ओमफाय बिदिनो सबाय बिमा ओमफ्राय आलु
औ
नै बेखौ आं बांसिन जानो मोजां मोनो आरो ना आङो ओमफाय बिदिनो आलदफोरखौ जायो जानाया माने होमबाबो बेखौ बांसिन जानाय जायो।
औ नोंथाङा जेनेबा उम टमेट' जुदि अमा बेदर होननानै बुं-बुंदों नोंथाङा माबाय दि माबायदि ओ आदबनि गेजेरजों सं-सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानि गिबियाव गिबियाव टमेट' बिदिनो टमेट' आरो अमा बेखौ एक्सट्रा एक्सट्रा लागदो आरो गिबियाव टमेट' हादो हानानै हाखांनायनि उनाव बिदिनो अमा बेदरखौ बिदिनो माने नोङो अमाखौ गिबियाव माने दै गुदुंजों सारायाव फुदुंनानै जेनेबा बिनि मैलाफोरखौ माबानो गोसोबा जेनेबा खारहोनो गोसोबा जेनेबा दै गुदुङाव होनानै जेनेबा बेखौ खांग्रोदो ओमफ्राय खांनानै बिनि उनाव बिदिनो टमेट'खौ हानानै लाखादो ओमफ्राय बिदिनो बानलु ओमफाय बायदिसिना बिदिनो बानलु देनांगौ जिनिसफोरखौ देनानै लाखाजोबदो देखांनायनि उनाव बिदिनो सारायाव साराय जान्दो ओमफ्राय सारायखौ जाननायनि उनाव जेब्ला साराया गरम जायो अब्ला बाव थाव होदो ओमफ्राय थाव होनायनि उनाव सामब्राम एसे हानानै सरदो ओमफ्राय बेनि उनाव गिबियाव अमा बेदरखौ एसे एवगो आरो माने बेदरखौ एसे मोजां एवदो ओमफ्राय बिदिनो एवनानै बिदिनो देनानै लानान बिदिनो बानलु बिदिनो हाइजें बेफोरबायदि जेनेबा होनांगौ जेनेबा मस्ला मस्लिफोरखौ एसे होन होनानै लादो बे देना लानाय जिनिसफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो देनानै ला खांनायनि उनाव बेदरखौ एसे एवनायनि उनाव बिदिनो टमेट'बो होदो आर ना होसननानै बिदिनो दसे दोन्दो ओमफ्राय दोननायनि उनाव बिदिनो दसे एवनानै दै होदो आरो दसे एवनायनि उनाव दसे थानानै ओमफ्राय दै होखांनानै बिदिनो एसे गोदौ गोदौहदो गोदौ होनोनानै बिदिनो होनांगौ जिनिसफोर जेनेबा संख्रि हा दै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोथाव जानायनि थाखाय जेनेबा गोथावसिन जानो गोसोबा जेनेबा
उम।
बिदिनो मस्ला मस्लि गावनि जेनेबा होनांगौ मस्ला। बेफोरनो बेदरनि जेनेबा मा मस्लाखौ होबा बांसिन थावगोन। बेफोरबायदिखौ होनानै लाजोबदो ओमफ्राय बेनि उनाव दैखौ एसे गोदौहोदो गोदौखांजोब बा जेनेबा उनाव जेब्ला मोननाय बायदि मोनो अब्ला खांदो आरो ना ओमफ्राय बिद
औ।
गोबां सोरबा आलदा सङो सोरबा जेनेबा बयनिबो संनायाथ'। एसेबाबो आलादा जायो नालाय बे गावबा गावनि संनायनि सायाव। जेनेबा गावबा गाव माबानि सायाव सोनारो आरो ना। बिदिनो संनानै जायो आरो। टमेट' माबाजों। ओमफ्राय नोंथाङा दहाय बुंदोंमोनखि औ दे बुंदो दे नोंथां मा बुंनो सानो
बयनिबो संनाया आलादा आलादा जायो। आलादा आलादा संनानै जायो जाय जेरै संनानै जानायाव रुनानै जानो गोथाव मोनो बेबायदिनो जायो आरोना नोंथां जानायफ्रा मैगंफोरखौ। नोंथाङा मा सोंनो नागिरदोंमोन।
माने आं सबायखौ माने सबाइनि फारसे एसे सों सोंनो नागिरदोंमोन आरो आं नोंथाङा माने सबायाइनि फारसे सबायखौबो आं गोबां खोनाफ्लेबाय थायो नालाय, सबायजों साम' जोंनो माबाजों, फोरनि फारसे माने सबायखौ आं बारा मिथिया नालाय सबायाइनि फार फारसे एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ दोंआ, सबायखौ बांसिनानो दाउ बेदर अमा बेदरफोरजोंबो जायो साम'स जोंबो जायो दाउ बेदर सामु जों जोङो साम'फोरजों जायोब्ला जोंहा हानि सबायखौहाय ओ न'फोराव जोंहा फोनाय थायोना जोंनाथ' बयबो बर'फ्रानो न' न' न'आव जानो थाखाय जोंहा मैगं थाइगंफोरखौ फोनानै लायो सबायफोरखौबो जोंहा फोयो। सबायफोरखौ फो फोनानै जेनेबा ओ जेब्ला सबायखौ जानो अब्ला जोंहा एव सबायखौहाय बे गथा गथाखौ जा एवनानै लायो आरो एसे सारायावहाय गुदुं खालामनानै, लायो बेनि उनाव बथल बा माबा मोनसे गथा जिनिसजोंहाय हुख्रेमनानै लायो आरो सबायखौ हुख्रेमनानै माने बेबायदि एवनाय सबाया बांसिन, गोथाव जायो होननानै मोदोमसिनो आरो बेनिखायनो एवो, ओरैनोबोथ' जोङो हुख्रमनानै दोननो हायो अब्लाबो बे एवब्रबनानै ओ हुब्रबनानै हुख्रुबनाय सबाया बांसिन गोथाव जायो बेनि उनाव जा सबायखौ दसे समनि थाखाय ओमफ्राय सुनानै सोमनानै दोनो सुनानैहाय आरो बेवहाय सबायखौ, संनो थाखाय जों दैयाव खारैजों सङो नालाय, सबाय बा साम'फोरजों सङोब्ला जा सबायखौ दैयाव होनानै दोनो खारै होनानै, बेयाव फालुफोरखौ होफानानै दोनो दसे, गोदौनो थाखाय बेनि उनाव जोंहा, जों साम'फोरखौ बांसिन दैमा बा फख्रिफोरावसो मोनो नालाय, जोंहा साम'खौ खननानै लाबोबाय, ओइ सोमनानै दोनो जा मैला मैलि थायो नालाय बेफोरो मैला मैलि लिया साफा जानायनि थाखाय आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला ओ साम'खौ दाखोन गारनानै खिथुखौ दाननानै औ फुयो आरो साफा खालामनानै लाग्रोयो। जाहाथे बिदि सानै बिखुंनि मैलाफोरा खारो बिनि उनाव जास्ट, सामु जों औ सबाइ खौहाय मोनसे ए सरावहाय जा गोदौनो थाखाय दोनो बिनि उनाव सा सा बेखौहाय ओ साम'खौहाय जा मोनसे साराव एसे थाव होनानै एवफ्रामनानै लायो आरो बांद्राय एवफ्रामा माने बांद्राय एवफ्रामोबा, ओ, साम'आ माने गोरा जायो बांद्राय गनो नागिरा आरो ना एसे जानायावहाय, बेनिखायनो एसे एवफ्रामनानै लायो एसे मोननाय बायदि जाबाथाय बे जा, माबानानै रु संनानै बा बे सबायखौ मोनसे सारायाव संना दोननाय गोजा ओ माबा जों बे मोनसे सारायाव जों ल'खबनानै होयो आरो मिक्स खालामो मिक्स, खालामो ओमफ्राय मिक्स खालामनानै बेबायदिनो जमा, गोदौ गोबौ गोदौ होयो गोबाव दसे गोबाव समनि थाखाय जे मोनजासे दोनो आरो बिनि उनाव संख्रि बानलु बा खारैफोरा नांबायबाथाय अब्ला जोंहा जानो थाखाय जानो थाखाय रेडि जायो आरो
सबाय मैगङा दा बेबायदिनो गोदोनिफ्राय ओ खारै मैगं सो बांसिन सङो नालाय खारैजों सबायजों सङो आरो
अब्ला टाइमा समाबो जाबाय अब्ला बावनो दोनथ'सै नामा नोंथां दिनैनि दा सावरायनाय माबाखौ औ दे नोंथां